नोंथाङा औ औ औ ओ सानजौफु समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां खोनादोंना?
ओ बरायनानै आजावना लानाय जाबाय। नोंथां
औ औ दा नोंखौ ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा जोङो ओ गोनां खोथा सावरायनो लानाय जादों नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनि नोंथाङा सावरायनो सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ औ थारैनो औ औ थारैनो जों दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बर' बिजों एबा बर' सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
खोनादोंना औ दा बेनि फारसे आङो गुसुङै ओ नोंथांनि जि जेराव सावरायनो लादों सावरायजागोन ना?
ओ सावरायजागोन नोंथां थारैनो।
औ औ औ औ औ औ दा जोंना बर' बिजों एबा बर' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों नुबोगासिनो नङा होमबा बर' बिजोंजों सोलोंनाय एबा सोलोंथाइ लानायखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय ओ सोलोंथाइया गोनांथार नङा होमबा जोंनि जिउआव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ औ थिग बेबादिनो ओ जिउआव थांना था थांनो थाखाय बायदि जोंनो ओ गोनां खाबुफोर नांगौ जायो। थिग बेबायदिनो सोलोंथाइयाबो जोंनि गोनांथार खाबु होननानै आं सानो नङा होमबा औ औ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जों नुनो मोनो नङा होमबा ओ‌ गोबां रोखोम बिजोंनि औ थिग बेबादिनो जोंहाबो बर' हारियाबो ओ बर' सोलोंथाइ दङ नङा होमबा बर' बिजों दङ नङा होमबा बर' रावजों सोलोंनो हानाय औ। जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो एबा जायगायाव दा थि बेबायदिनो जोंहा बर' बिजों एबा बर' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ आगोलनिफ्रायनो जोंनि जोहोलाव बर'नि जोहोलाव बिथांमोनखौ बर' बिजों लानानै ओ गोबां ओ खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा। खोनादोंना औ औ जोंनि बर' सोलोंथाइ एबा बर' बिजोंखौ लानानै बिथांमोनखौ खायसे खायसे जोङो मुंख्लं जालांनायखौ नुदों मोनदों नङा होमबा जाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन नङा होमबा जा देबनागरि रावखौ सोमावसारदों नंङा होनबा जा देबनागिरि रावखौ बर' बिजोंखौ नङा होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोनखौ जोङो जिउ बाउसोमलांनायखौ जों नुनो मोनदों जा नि थाखाय दा बिथांमोना सोमावसारनानै जों जोंनि बर' बिजोंखौ ओ मोगथां महराव लाबोनो हादों नङा होमबा थारैनो थिग बेबादिनो जोङो औ औ। जोङो बर' बिजों सान महरै जोंङो जिदाइन मे ओ सान खौ जों बर' बिजों सान महरै ओ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना जोंनि बर' सुबुंफोरखौ औ औ थिग बे रोखोमैनो जों नि ओ सुबुं माहारि एबा लाइमोनफोरखौ जोङो बर' सोलोंथाइ लाहोनो हायो नङा होमबा बर' बिजोंजों ओं थैला। हानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। नङा होमबा थिग बेबादिनो जोङो ओ जोंनि बर' हारिया बर' सोलोंथाइ लानानै गोबां बर' बि जों जों फरायनानै एबा सोलोंनानै गोबां जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव दा बेबादिनो औ औ बेबादिनो गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओ खायफा खायफा लाइमोनफोरखौ जों गेदेर गेदेर खामानि मावलांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा खोनादोंना? औ औ थिग बेबादिनो गेदेर गेदेर जेरै हाय ए पि एस सि बायदि बायदि गेदेर गेदेर ओ जोंनि हादरनि स सोरखारि साख्रि मावलांनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा। दा जोङोथ'। औ थांनानै थानो थाखाय आं एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय । सोलोंथाइया गोनांथार नङा होमबा। ओ माबा मोनसे माबा मावना जानांगौब्ला जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार अ माबा जिउआव हास थाय मा होनो बेखौ ओ जा संसार जानो थाखायल जोङो सोलोंथाइखौ लानाय जाया। जेरैहाय बेफार फालांगि खालामनायावनो जा ओ बायदि बायदि खामानि मावनायावनो जा जिउनि खामानि मावनायावनो जोंनो सोलोंथाइा गोनांथार नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ औ। ओ जों सोलोंथाइ गैयाबाथ थांनानै थानो जिउआव एसे गोब्राब जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नंगौ खोनादों ओं।
थिग बे रोखोमैनो जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरो नङा होमबा। दा बर' बिज जों औ बर' बिजों जों फरायनाय बुंनो थाङोब्ला बर'रावआव फरायनानै गोबां ओ जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा आथिखालनि मुगायाव
नंगौ नोंथां नंगौ
औ थिग बेबादिनो जोंहा बर सोलोंथाइ लानानै ओ बायदि बायदि खामानि मावलांनो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
नंगौ खोनादों नोंथां
ओ जेसे हायो जों एसेबां जोंनि जौगाखांबोफुनाय लाइमोनफोरखौ एबा गथ' थ' फिसाफोरखौ जोंङ बर बिजोंजों फरायहोनांगौ नङा होमबा गुबुन बिजोंजों फरायहोआब्ला बासिनो जोङो जों गावनिनो असे बिजों बर' बिजोङाव जों फर ओ फरे सोलोंथाइ लाहोनानै जोङो जोंनि जा बर' रावखौ ओ बुहुमाव सिनायथि मोनलां होनो नांगौ नङा होमबा । नङा होमबा नोंथां औ औ मोनसे राव थांनानै थानो थाखायथ' जोंनो मोनसे राव रा रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाया गोनांथार, नङा होमबा? जोंनि हारिमुवआव बर' हारिमु उद थिग बे रोखोमैनो जोङो ओ जोंनि रावखौ ओ जेसे हायो एसे जौगालां होनायाव जोङो बयबो जों बर' हारिया आखाइ होलांनांगोन, नङा होमबा? नोंथां खोनादोंना? औ औ थारैनो बेफोरबायदिनो जों खामानि मावलाना नांगोन बर' बिजों फ ओ बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै बायदि रोखोमनि जों जौगानाय बर' हारिनि खामानि मावलांनांगोन, नङा होमबा? दा थिग बे रोखोमै फरायनानै जोङो गोबां आइजोफोरखौबो ओ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा जेरैहाय गोबां ओ सेल्प बर' बिजोंनि सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना बायदि फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनो, नङा होमबा? जोंनि बर' आइजोफोरखौ थिग बे बादिनो दा नोंथाङाबो बर' बिजोंखौ लानानै माबाफोर आंनो सावरायना होनो हागोन नामा फोरमायनानै
औ औ औ
अ जेब्ला जोंनि बर' बिजों ओब खौ जोङो जोंनि रावजों ओ लिरनो थाखाय बा फरायनो थाखाय सुजुग सुबिदा मोनाखैमोन बै समावहाय जों गुबुन हारिनि लेखाफोरखौहाय जों फरायनो गोनां जादोंमोन । बै समावहाय जोंनि जाय देब'नागिरि हांखो बेखौ जोङो जागायजेनदोंमोन गिबियाव बेखौ जोंनि ओ बर' र' फ्रायैनो मोनाखैमोन होनजायो । लेखाया जोंनाव इटिपिनि । फ्राय सानखान्थि आबहावा ओमफाय ससेल साइन्स। इंलिस बायदि थायो नङा होमबा नोंथां बर' राव बिमानि राव। बे बायदि थानाय समाव जोङो लेखा खौ जोङो गांसे गांनै नुसो जोंनि फरायसाफोरा मोननो हादोंमोन मानोना बै स समाव जोंना लेखानि जोंनि राव बर'नि राव बि मानि राव बै जों बिमानि राव खौहाय गोबां फरायसाफोरा लेखा गैयैनि थाखाय फरायनो मोनाखैमोन। उम उम बेनि जाहोनाव गुबुन हारिनि लेखाखौबो फरायनो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनो जोंनि बर' फरायसाफ्रा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जोंनि राव जोंनो गावनि हारि-हारिनि नि रावजोंनो जोङो लिरनो हायो बा फरायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां ओ सोरबाया फरायनानै साख्रि लादों। बर' राव जोंनो बर' दोनै बु जोङो अफ फिस बा सिकुल फरायसालिफ्राव जोङो बर' राव रायलायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावहाय जों दोनै जे जोंनि हा हारिनि रावखौ जोङो लायरायनो फ्राय थारैनो दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोर गोग्गाथाव मानो होनोबा देब'ना गिरि उम जाय बिथांमोना जोंखौ जुजिथाबनाय नांथाबनायनि गेजेरजोंनो लाबोदों लाबोनायनि थाखाय दिनै जोङो बे सुजुग सुबिदाखौ मोन्दों नङा होमबा‌ नोंथां? दिनैसोम बै बै समाव हाय बेफोरबादि ओ फरायनो मोनैनि थाखायनो जोंनि ओ गेजेर खोन्दो समावहाय ओ जोङो फोरोंगिरिनि आं आंखालावबो गोग्लैदोंमोन बर' बिफा सानाव नङा होमबा नोंथां दिनै नाथाय गे-गेजेर समाव बेहाय जाय बिथांमोना बर' रावजों ओ सोलों सोलोंनो नाजादोंमोन बै समाव बिथांमोना गावबा गावनो साखक्सेस जानानै देरहासार जानानै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ दिनै फरायसालियाव फोरोंगासिनो खोमा।
औ
सुबिदा मोन हो म होनै बुं गैयामोन नङा होनबा नोंथां बेनि थाखायनो गुबुन हारि लेखाखौ फरायनानै ओजों गावबाय उथ्रिसार ज दोंमोन थेवब्लाबो जों जोंनि गावनि हारिखौ लाखिनो सुबिदा मोनाखैमोन लेखा खा गैयिनि
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो।
जोंनि जे एन्ट्रेस बा जायखिजाया जोङो सिक जाम होनो थाङोब्ला जों दिनै गावनि हारि बर' रावनि जोङो सोंथि सोंलुफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जों सोंथिंनि फिननायखौ जोंनि बर' रावैनो जों लिरनो हायो बा फरायनानै जोङो बायनानै मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? दिनै जोङो अफिसफोरावबो नुयो गोबां जोंनि फसंथानफोराव नुनो मोनो दिनै जों बर' राव रायलायनो मोनो। रावनि एप्लिकेसन जायखौ जोङो औ। लिरनानै होनो मोनो। लाइजाम जायखौ जों लाइजाम बिलाइ होननानै बेखौ जों दिनै बर' हारिनि ओ रावखौनो बर' रावखौनो लिरनानै जोङो दिनै अफिस फसंथानफोराव जों होयोबा बेबो जोंनाव दाना गनायजाथाव जालांबाय नङा होमबा नोंथां नाथाय गोदो जों बेखौ गनायजायाखैमोन नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो थारैनो नोंथा। ओ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आ आइजोफोराबो गोदो गोदाय बेबायदि फरायबोनानै गावनि नाज जानायजों दिनै जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप जायखौ होनना बुङो खनसाय फैसा दोनथुमनाय रां दोनथुमनाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरावबो गोबां खायसे फोरा ओ आफादगिरि बा नेहाथारि सुखु सुजुग सुबिदाखौ जों मोननानै दिनै गावनिल' जोङो सुफुंनानै खौ जों नुनो मोन्दों नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो हौवा माहारिफोराबो सोरबाया साख्रि मोनाखैब्लाबो नोंथाङा बुंनाय बायदि जों साख्रि मावनोल'सो जों फरायाखै नङा होमबा नोंथां बेफार फालांगि जों बायदि खामानि आबादारि जानो थाखाय जों फरायदों नङा होमबा नोंथा मानो होनोब्ला दानि जुगाव जों आबादारि जानो थाखा खाय जोङो फरायना लानाया गोनांथार मा स समाव जोङो मा रासायनारिक बा जिमियारि मुलि बायदिखौ जों बाहायनांगौ। बे लेहानि दोनैबो जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा? ओ थारनायाव नोंथांङा मायबाफोर फोरमायबाव नामा बेखौसो आं नोंथांनियाव
औ औ औ थारैनो नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंलांखाबाय दा आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानदों, दा बेनि गेजेरावबो जोंहा बर' बिजोंजों जोंहा बायदिसिना खौरां बिलाइफोरखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो, नङा होमबा? बर' रावजों खौरांबिलाइ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ औ । थिग बेबादिनो जोंनि बर' रावा एबा बर' बिजोङा हादोरारि ओ मान मोननायखौबो जों दा बावैसो मोनलांबाय नङा होमबा हादोरारि आव जोंनि बर' रावा जायगा खौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा? जोंनिया नंगौना नोंथां औ औ थिग बेबादिनो दा बेखिनियानोसै जोंनि बर' रावनि जौगानाय आरो बर' रावनि बर' बिजोंनि जा बुंनो गोनाङा बेनिसिम दा माबाफोर फोर जालांदोंबा निमाहा होब्लानो जाबाय नोंथाङा दा नोंथाङा आंनो एसेबां गोबाव सम सावरायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय था जाब आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां एसे थनोसै जोंहा समाबो जाबाय औ ।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय